हेलौ
हेलौ
हेलौ औ बुं नोंथां
खोनादोना अ नोंथां
औ। मा खबर नोंथां? औ जाबाय। जाबाय। ओ नोंथाङालाय? हेल' नोंथाङा जाबायना? हेल' हेल' हेल' नोंथां? हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल'
खोनादोना? हेल' हेल' हेल' खोनादोना?
अ
औ मा खालामदों नोंथां? हेल' नोंथांनि माथोखौ खोनाफैयाखै
हम जाबाय।
दा खोनाबाय ओ बु
अ।
मा खालामदों नोंथां?
दङ ओरैनो।
ओंखाम जाखांबाय?
जाबाय।
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया दालि ओंख्रिमोन दिनि।
औ गोथावआनो होमबा नोंथाङा दासानदि माखालागासिनो?
दा सालद्रा गारि सलि दं।
औ चार्जार गारि सालायनाया बोरै मुलाम्फा दंना गैया?
मुलामबाथ' दङ'।
औ।
बे सा ओ माने सानफ्रोमबो मुलाम्फा दं बिदि बुंजाया आरो।
औ।
माब्लाबा मोजां जायो माब्लाबा गाज्रि जायो।
औ। अब्लाबो मावनांसिगोन आरो नोंथां। सोलिनांसिगोन। उम्। नोंथाङा चार्जार गारिखौ बोरै बायखो? बुंलाय नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ
दों नोंथां
हेलौ
खोनादो आं खोनागासिनो।
दे बुं। खोनाबाय दासोनोंनि माथोखो।
आ
बुं।
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
आंबो ओंखाम जाखांनानै दसे गोलांनानै दं।
आ बोथोराबो जोबोर गरम ना दा।
औ बोथोरा गरमथारानो दिनै एसे अखा हानायखाय एसे गुस्सु मोनदों नङाब्ला बेलेग दिनाबा बुहुद गरमानो जागासिनो।
जोंनियावबो बेबायदिनो।
औ बोथोरा आजिखालि गोबां सोलाय सोल जाबायना। नांगौ टाइमाव अखा- हाया नङा होमबा? बेफोर बायदि जाहोना बोरै माबोरै जायोबायदि बोथारनि सोलाय सोल गरम जानाय मा जानायफोरा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बेनि जाहोनखौथ आं बुंनो थाङोब्ला जोंनाव दा बिफां लाइफां दानफायनाय -
औ
कलकारखानाफोर जागायनायनि थाखाय जादों आरो गाज्रि जानायनि थाखाय। बारहावा जाबायना-
औ औ गोबां मानसिफोरानो दंफां लाइफां दानफायनानै न लुदों। आरैनो फार्म हाउस बानायदों गोबां गिदिर गिदिर दं। आबहावा सानाव नोंथाङा मा मा बिफां गायखो?
आं आबहावा सानाव गाम्बारि दंफां गायदों।
आरो?
आरो सिगुन गायनाय जादों।
औ गाम्बारि दंफाङा माबा मुलाम्फा होयो
गाम्बारि दंफाङाथ बेसेन गोसा दंफां बि
औ नों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? बोरै गायो माबायदि प्रसेसआव गायो गामबारि दंफांखौ।
गामबारिखौथ दा रोदाखौ दंफांखौ दान थफायना गारनानै रोदा खिनिखौलसो गायो दा-
औ
बेबायदि गायो नंगौ नं गौ रोदाजोंनो माने ससे दानफायनानै फिफांखौ दानफायनाय जायो आरो
औ औ
बिनि फिथाइया माने बिफाङा गोजौ जालाङो माने थाबनो देरो
औ औ औ बे दंफांजों मा मा मुलाम्फा मोनो जों गाम्बारि दंफां गायो
दंफांखौ गायबाथ' जों बेखौ मोजां माने खाथ बानायनो हायो आरो दर्जाफोर बानायनायाव खालामनाय
औ आरो आरो बै बेफोर दंफाङा जोंनि थाखाय आब-आबहावानि थाखायबो औ औ अक्सिजेन सोब होयो आरोना जोंनो बिसोरो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइड खौ जानानै
नंगौ दंफां लाइफां गायनाया माने सोलिनांगौ आरो
औ सोलिनांगौ औ औ आरो नोंथाङा ओ मा मा बिफां गायबावदों ओरैनो नोंथाङा आरो मा मा बिफां लाइफां गायबावदों
दाथ' गायनाया दालसिनि गायनाय जादों।
आरो
आरो बिदिनो लाल फमा
औ
बिफां गायनाय जादों आरो बेसेन गोसा बिफां बियो
बेसे बुरजासो गायदों?
दाथ' गायनाया आं बारा गायाखै गायनायालाय नै बिघासो जाबाय आरो बेयो लालफमाया
नै बिघा
नंगौ
अ जोबोर मोजां बहुद गोबां गायदों। बिगासेयाव खैस' दालसो गायदो?
बाजौसो जादों
बाजौ दाल औ देनांओ देरोब्ला माबायदि देरगोन मा टाइमाव बेसे बोसोर लागोन उम फोरमायनो हागोन नामा? मा बेसे बोसोर नांगौ देरनो माबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
बेखौथ आं दा मिथिला जोंनि बियो बारहावा आरो जोंनि हासारनि सायाव सोनारसिगोन।
औ ओरैनो अनुमान
बेखौ जि जि बोसोरसो जि जिबा बोसोरसो नांगोन बायदि आरो
औ जि बोसोर
नंगौ गाम्बारियाथ जि बोसोरावनो आं माने हा फाय माने बिफांखौ
औ औ औ
जि बोसोरबा माने फा फाननो हायो आरो मोजां
औ फांसे दंफाङाव बेसेसो रां मोनो बायदि
दङ
औ बिदिबाथ जोबोर मोजां
बारा मुलाम्फा गैया आरो गैनायालाय बेबायदिनो
नोंथाङा आरो बेनि बादै आरो मा मा मावो आरो नोंथांनाव ओ दाउ अमाफोर दं नामा?
दं दं आंनाव अमा दं बोरमाबो दं
आरो
आरो आं बानायगासिनो दं
अ नों नोंथाङा बेफोरखौ फाननानै माबाफोर मुलाम्फा मोनदों ना
दाथ मुलाम फा मोनथ आखै मोनदों बानायगासिनो दं आरो
अ दाउआ खैथासो दं